औ
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
ओ नोंथां आङो दायो ओरैनो दङो।
अ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै सावरायजागौमोन नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला जोङो टपिकखौ लानोसै दैलां बो थोरावहाय आबाद मावनाय बा मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावो नोंथाङा बुंनो हागोन ना फंनैसो?
औ हागोन नोंथां, हागोन।
औ फोरमायदो बि
औ औ ओ दैज्लां आरो मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावो होननानै सोंदोंना नोंथाङा?
औ औ
औ ओ दैज्लां आरो मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावो होनोब्ला ओ जोंनियावथ' दैज्लां बोथोर होनोब्ला जों दैज्लां बोथोरावहायो माइ आबाद खौनो जोङो बांसिन अओमावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। जेराव जोंनि जायगाया माने बांद्राय गोजौ बोरि नङिनि जाउनाव एसे दै बो माने ओ मा होनो बिदिखौहायो माने गोथौ जायगा दलहा जायगा नालाय नोंथां
औ औ
औ बिनि जाउनावहाय जोङो माइ आबादखौनो ओ बांसिन मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दैज्लां बोथोरावहाय । बिदिनो बारिफोरावहाय बारि-बालाफोराव बिदिनो दैज्लां आव जालाय इदिनो मेगं-थाइगं जेराव जोङो इदिनो खांख्रिखला भेन्दि सबायबिमा बिदिनो गोबां माने दैज्लांआवहायो जाग्रा माने मेगं थाइगंफोरखौहाय जों गायनानैहायो जानाय जायो आरो नाथाय बां- सिन आबादखौ मा खालामो होनब्ला नोंथां जोंनिखै दैज्लाङाव
औ
औ माइ आबादखौनो बांसिन खालामनाय जायो आरो बांसिन सुबुंफोरानो जोंनिखैजाय माइ आबादखौहायो माने मावनाय जायो आरोना अ जायनि जाहोनाव जोङो आ माइ आबादानो जोंनि थाखाय मेन नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
औ जोंहा इदिनो माइ गायाबा जोङो माखौ जानानै थागोन बेफोरबायदि जायो नालाय नोंथां जोंथ' गामियारि हिसाबै जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय जोङो माइ आबादखौनो मेन आबाद होननानै माने जोङो बेखौनो मावनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ जोंहा बिदिनो अ जों बर' हिसाबै जोंहा ओंखामाथ' मेन खा नङा होनोमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ औ बेनो ब माइखौहायो जोङो मेन होननानै जोङो मेन आबाद होननानै जोङो दैज्लाङावहाय गायनाय जायो आ रो बैहाबो माने गायनाय जायो माइ आबादखौहायो जेराव जोङो बायनानै जानांलायला आरो नोंथां जेराव गाव गावनो न' न'आवनो जोङो दै- ज्लांआवहाय माइ आबाद मावनानै लानाय जाखायो नालाय जेराव जोंहा दै- ज्लांआवहायो गुबुन आलादा आबाद मावनो थाखाय जोंहा जेबो राहायानो गैया जायनि जाहोनाव जोंना जायगायाबो एसे दैब' हिसाबै बिनिखायनो जोङो माइ आबाद- खौनो जोङो खालामनाय जायो आरो मेसें बो उ दैज्लां बोथोरावहाय मइन आबादा जों- ना आब माबायानो अ माइ गायनाय बा अ आबाद मावनाय बेनो माइ गायनायानो जोंनि थाखाय मेन आबाद होननानै जोङो अ माने मावनाय जायो आरो अ आरो जोङो मेसें बोथोर होनोब्ला जोङो मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावो होनो- ब्ला अ मेसें बोथोराव जों बिदिनो मेसें बोथोराव जानाय मेगं थाइगं जेराव जोङो फानलु बायदि- सिना गायो जोगोनार दै मेसेंनि जोगोनार बेफोरबायदिखौ गायो बा आलु ओ बिदिनो गोबां मैगंफोर दं नङा होनबा नोंथां मेसेंआवहाय गायग्रा बेफोरबायदिखौ गायनानै जोङो माने आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां इदिनो जोङो मेसेङावहाय फानलु गायो आरो जोगोनार गायो बेफोरबायदिखौ गायनानै जोङो एसे बेफार खालामनाय जायो आरो नों जायनि जाहनाव जोङो थाइसे थाइनै खरसा मोनो ओ बेफोरखौनो जोङो आबाद मावनानै जोङो थाइसे थाइनै बुथुमनानै लानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो न'आव जानो बा फान जोंनि गामियावथ' जोङो मेसें बोथोरावहाय बिदिनो फानलाय लायनाय मैगं बेफोरबायदि गायाबाबो बिदिनो न'आव जानो थाखाय जोङो इसे एसेबाबो गायनानै लानाय जायो जेरै लाइ लाफा बेफोरबायदिखौहायो फोनानै लानाय जायो जेरैहाय जों लाइफोरखौ फो फोनानै गायनायबो जायो नङा होनबा नोंथां जेरावहाय जोंना गायनाया गोबावसिन माने खााङो जेराव बिलाइ खाना जाबाय थानो थाखाय इदिनो गोबां माने मेसें बोथोराव जाग्रा आ--आबादफोरखौ जोङो मावनानै बेफोरबायदिनो मावनाय जायो आरो अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे मेसें आरो दैज्लां बोथोराव नोंथांमोननि ओनसोल बा गामिफोर फोरावहायो मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां थारैनो ओक्षजोंनि जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो दै ज्लां बोथोर होनोबा बेफोरबायदिनो मैगं थाइगंबो एसे आबाद मावनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावबो खोब माइ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो मानो होनोबा औ मानो होनोबा नोंथाङा जेरै बुंदों दा बेफोरबायदिनो थिग जोंनो माइनि आबादखौ मावनांगौवआ खोब गोनांथिथार गावनि उदैखौ सुफुं
औ औ नंगौ नों
औ बिनिखायनो माइ आबादखौ खोबखौनो जोङो मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दैज्लां बोथोराव आबादा आरो जोङो बेफोरबायदिनो बारिफोर एसे थायोबा बा बोरै जायगा एसे थायोब्ला जोङो बेफोरबायदिनो खनला खना खननि बेफोरबायदिनो बहल जिंखा बेफोरबायदिखौ जोङो सबाय बिमा न'खराव एसे जानो थाखाय जोङो बेफोरखौ गायना लानाय जायो
औ नंगौ नोंथां
आरो जोङो बेफोरबायदिनो माइनिया आबाद मावहोब ओ मुलाम्फा जानायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनोबा जों जोङो न'खरनि जानायनि थाखायबो जोङो आबादखौ मावो आरो जोङो न'खरनि जानानै थोनाय खिनियाखौ जोङो आरो ओ रांफोरबो आरजिनो हायो मानो होनोबा बेखौ जोङो माइरं माइ फाननानैबो जोङो रां आरजिनो हायोलाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरखायनो जोङो एसे एनै जोङो गावनि जानायखिनिया दोननानै थोनाय जानायखिनियाखौ दोननानै जोङो माइखौहाय जोङो बेफोरबायदिनो न'खरनि गथ' गथायखौ फोरोंनो थाखाय बा बेफोरबायदिनो खरसा जानो थाखाय जोङो माइ माइरं इो नुनो मोनो आरो आरो बिनिफ्राय जोङो दै
मेसें बोथोराव आबाद होनोबा जोङो बेफोरबायदिनो आलु ओ । सबाय बेसर बेफोरबायदि बानलुनि आबादखौ जोङो खोब मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो जोङो
जोङो बेसर फोनानैबो जोङो बेफोरबायदिनो थावबो बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां । थां
औ औ नंगौ नोंथां ।
औ जोङो जायनि जाहोनाव जोङो हाथाय बाजारनि थावफोरखौ जोङो बायनानै जायोबा जोंनि देहाफोराबो बेमार आजार जायो आरो खोब गेस सानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां
औ ओंखाय बिनिखायनो जोङो ओ बेसरखौ जोङो आबाद मावनानै न'ख नखरावनो जोङो एसे एनै जानो थोनो थाखाय जोङो थाव फेदेरना लानाय जायो। ए आरो
औ
आरो जों ओ बिनिफ्राय न'आव थोजासेबा जोङो बेफोरखौबो जोङो फाननानैबो ओ जानो जानो हायो न'खर सुंनायावहाय एसे मदद मोनो जोङो
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ।
औ आरो बिनि सायाव जोङो आरो आलुफोरबो जोङो आबाद मावोबा बा जोंनि बोरि जायगायावहाय आबाद मावोबा खोब जोङो मोजां जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ आरो बेफोरबायदिनो जोङो सबायाइनि आबादखौबो खोब मावो जों बर'फोराथ' गोबां सबायजों अमा बेदर जानानै गोथाव मोनो नालाय
औ नंगौ नोंथां
औ बिनिखायनो जोङो सबाइ आबादखौबो खोब मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो बिनिफ्राय ओ मेसें बोथोराव आबाद मावनाय होनोबा जोङो बेफोरबायदिनो लाइ लाफा ओ दुन्दियाफोरबो जोङो फोनानै बेफोरबायदिनो हाथाइ सिन्थार फोराव बर' आइजोफोरखौ जोङो बेफार फालांगि मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ ओ बेनिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो बानलु बेफोरबायदिनो बानलु सिब्रु बा बानलु फिसाफोर जोङो मावनानै आबाद मावबाबो खोब मोजां जायो बा थाखा फैसा आरजिनायावहाय गोबाङानो मदद मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ जेरै जोङो बेफोरबायदि ओ गुबुन हारिफोरनि मैगं थाइगं सो जोङो बायनानै जायो ओ जोङो न'खरावनो ओ बेफोरबायदि मेडिसिन होयि मैगंफोर खौ जोङो गायनानै जाबा गावनि थाखायनो मोजां होननानै आङो सानो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ मानो होनोबा हाथथाय बाजारनि मैगं थाइगंथ' दा गोबां हासार मि डिसिन होनाय नङा होनाय नंगौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जायनि जाहोनाव जोंनि बेमार आजार जानो चान्स थायो बा ओ मेगन खोमाफोर औ मैगं मेगन एसे प्रब्लेम जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो ओ बिदिनो जोङो गोबां मा ने मेडिसिन होनाय मैगं थाइगंफोरखौ बायनानै जानानै जोंनि देहा सोलेरफोरा सुबुंफोरनि देहा सोलेरफोरा आरो गोबां जों बेमाराव गोलैनायखौबो जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ
ओ नोंथां होमबा जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांजों ओ दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनाय आरो मेसें बोथोरनि आबा बाद मावनानै सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांजोंबो सावरायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों।
औ नोंथां बिदिब्ला उनफोराव सावरायनो मोनफिनगोनखौ आसा खालामो औ दोनथ'लायनोसै होमबा नोंथां
औ दे नोंथां